ओइ हेल' औ नोंथां खोनादों?
ओम। औ। नोंथांनिसिम आं मोनसे खोथासो सावरायनो नागिरदों जे जोंनिया ओ आबहावानि बिरेखयै जोङो सावरायखाबाय होनोब्ला आरो जोङो मिंसाव फैबावनोसो जोङो उम गायनाय फुनायनि बेफोराव जोङो सावरायनोसै जे बोरै गायनायफोरा बोरै जायो होननानै जोङो जोंनि ओनसोलाव जोंना हाजो एरिया नालाय जों गोबां रोखोमनि गायनाय नुनाय मोनो जों गायनाय नुनाय होनोब्ला जों जोङो ओ मइेनलि जोंनि हाजो एरिया नालाय जोंना ओ। मेन बुस्थुआनो मेन सर्सनो जाबाय ओ। दंफां दंफांनिफ्राय फिथाइ मोन-मोनग्रा मुवा आरो जेरै फिथाइ सामथाइ दंफांनिफ्राय जोङो मा मा मुवा मोनो बेफोरो जों नुनो मोनो आरो आलादायै आलादायै जों नेक्सयै फैबोला जों दंफांनि अनगा जों नुनो मोनो ओ माबा मा होनोमोन
गय गय दंफां आरो साहा बिलाय बागान जोंना हाजो एरिया नालाय हाजो ओनसोलाव जोङो बि मोननैआनो बेसे सर्स जायो जोंनि बर' बर' थांग्रा एरियायाव बाथाय। खिन्थु जोङो बिनि आला दायैबो जोंहा गोबां रोखोमनि गायनाय फुनाय दङ जेरै माइ गायनाय माइ गायनाय, फिथाइ गायनाय, फिथाइ सामथाइ गायनाय, फिथाइ सामथाइ गायनाय होनोब्ला जोङो ओम आबाद मावनाय होनो आलादा आबाद मावो आलादा आबाद मावो जोङो माबाखौ ओ माइ गायनाय आं माइ गायनायनि बेलायैनो मोनसे खुं खोथाखौ बुंबावनोसै जा जोङो आबादाव गोबां रोखोमनि इउस जायो जोङो मोननै रोखोमनि जों आबाद गा मा आबाद गायो मोनसेखौनो आङो माइखौ बुंनोसै ओ माइनि बेलायाव बुंनोसै जे माइ जों माइ गायनाया मोननै रोखोमनि गायो मोनसेया जाबाय जोङो माइखौ फोयो आरो मोनसे बे माइखौ गायो जों। माइ गायनाय होनोब्ला जों माइखौ फोनाय होनोब्ला जोङो मोनसे फैबावगोन ओ खोथा फैगोन जेरै जोङो माइ गायनाय होनोब्ला माइआव जेरै माबा थायो मा होनोमोन माइ गायनायाव जेरेै मोनसे रोखोमनि ओ इनभेस्मेन्ट थायो माइ गायनायाव आरो माइखौ फोनायाव जोंना इनिफ्राय बहुद खम बहुद खम इनभेस्टमेन्ट थागोन बेखौ ओ जों उन्दैनिफ्रायनो नुनो मोन्दों होनोब्ला उन्दैनिफ्राय नङा जोङो जेब्लानि फ्राय जों बुजिबोदों बिनिफ्रायनो जों नुनो मोनबोदों होन्नानै आं मिथिखादों। मिथिगौ जे जों आबाद मावनायखौ जों मोनसे रोखोमनि बा मोनसे टाइमनि जोंहा मोनसे लिमिट थायो जों आबाद मावनाय होनोब्ला जोंनिया बेयाव प्रफिटबो थानांगोन आरो प्रफिटनि अनगायैबो प्रफिटनि मुलाबो थानांगोन प्रफिटबो थानांगोन। मुलनि मुलनि बार मुलनिफ्राय बांद्राय एबा एसे फैबाबो जोंहा लाबनि लाबनि माबायाव थायो नाथाय जोंहा समा समा थांगारो बेखौ जों बयबो मिथिखागौ जों बेयो मोनसे फैनोसै जोङो ओम फोनाय माइ फोनाय माइ फोनायनि फिथोरावनो माइ फोनायनि माबायावनो जों फैनोसै जोङो जे माइखौ बोरै फोयो जोङो फार्स्टआवनो जोङो दाय रेक्ट जोङो ओ नङा‌, आं माइ गायनायनि बेलायै बुंग्रोनोसै जे जोङो माइखौ फार्स्टआवनो गायो। गायो होनोब्ला सरी ओम मा फार्स्टावनो जोङो खोथिया थिलिखौ एवग्रोयो। एवग्रोनानै जोङो ओ एवग्रोनानै जोङो सान ओ बेखौ फोमोननानै खोथिया थिलिखौ फोमोननानै जोङो माइ एबा माबाखौ गायनाय जायो आरोना मा होनोमोन थिलिखौ जोङो जायो आरो फोनायनिया फोनायनि अनगायै एबा फोनायनि अनगायैबो एसे आलादायै जोङो नुनो मोनगोन जे माइ ओ जेराव जों माइखौ गायगोन बेखौ एवनाय एवनायखौ जों नुनो मोनगोन होननानै जों बयबो मिथिखागौ जोङो एवो खेबथाम एवो एबा खेब्रै एवो आरो जोङो बुंनो थाङोबा जों जेब्ला माइखौ एवगोन माइखौ एवबोला जोङो मोनसे
माबानायनि मोनसे ओ रोखोमनि एवो जे माइआ खेबसे गायबानो जोङो मायगाब थां थांबोनाय बायदि जोङो बिखौ सेवनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोङो नेस् नेक्स्ट फैबोला जोङो बेसां नुनो मोनबावगोन जे ओ माइखौ गायनै जोङो जे समबारग्रानै एबा अक्ट'बर नभेम्बर दिसि तेम्बर सफैबाय जों माइ गायनायनि टाइम हायबाय मबा सरि मिस्टेक ओ माइ खौ फुनायनि टाइमायबाय एबा सरि जों माइ हानायनि टाइम जाहबाय जोङो माइ हानायनि टाइम हायनानै
जों नुनो मोनगोन जे माइ हानायखौ जोङो एसे ओ एयावबो जोंना बुहुद गोगोमैनो खरसा थाङो जे माइ हानायनि बेलायाव गोगोम खरस थाङो। बेखौ जों नुनो मोनदों। ओ गोगोम खरस थाङो ओ फार्स्टनिफ्रायनो जेरै माइखौ माइखौ गोथिया फुनाय गोथिया माइ गायनाय बेयाव आरो हालेवनाय जोंना बेखौ जोंना गोगोमोहैनो खरस थाङो नाथाय जोंना प्रफिटआबो जोंना माइखौ फोनायनिफ्राय एसे गोगोम जायो नाथाय खिन्थु जोंना बिदि खरसनो बांखादोंबा होमबा प्रफितआबो एसे खमावनो गोलैबैगोन आरो जोंना इसे आलादायै फैयोबा जोंना माइ खौ फोनाया होनबा जोङो खेबनैसे खेबनैस एबा खेबथामखौनो होनगोन जों खेबथाम होनबा जों बांसिननो लाब जों खेब्रैखौनो बुंगोन खेब्रै एवनानै जोङो डाइरेक्ट माइखौ फोनो हायो फोनो हायो जेनेबा जोङो माइखौ एवनाय समावनो जों फार्टिलाइजार खो एबा हासारखौ होनो नांगोन नाथाय आरो खिन्थु जों उननि समाव जोङो बेखौ नुनो मोनबावगोन जे जोङो हा हासारखौ होनो हाया जे खेबसे लागावनो जोंहा मोनसे जाखायो आरो जोङो अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बर सफैबानो जोंहा बेयाव हाबाया जोबफैयो जे जोङो मत्र' हाग्राखौ नायनो नांगोन हाग्राखौ नायनो नांगोन आरो माबाखौ नुनो मोनगोन होननानै ओ नोंथाङ मिथिखागौ जानो हागौ ओ माइ गायनायखौ नायनो हागौ होननानै खिन्थु जोङो बे माबायाव जोंनाव प्रफिटा बांसिन थाद्रायो होननानै ओ माबानिफ्राय माइखौ फोनायाव जोङो बेखौ प्रफिटा बांसिन होननानै बेखौ आं नुनो मोनदों। आरो नोंथांनिसिम आं मोनसे खोथा सावरायनो खोथा सावरायनो माने खोथा मिथिनो लुुबैदों जे नोंथाङा ओ बे ओ बे माबायाव मा होनोमोन माबानि फिथखौ बा जों बुंखांबाय एबा नोंथाङा बुंलांदों जे माबानि ओ साबलाइ बागाना साबलाइ बागाननि बि-बिखय बुंलायदो आरो साबलाइ बागान आरो गय बागान आरो बिनिफ्राय मोननाय फिथाइ सामथाइ।
बेलाय नोंथाङा बुंलांदो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो। ओ बेखिनियाव आं बुंना फोजोबथ'दोंमोन नोंथाङा आरो बुंलांनो हागोन। बे सम दोंखौ एसे
औ नोंथां औ नोंथाङा बुंलांबाय जे बे गायनाय गायनाय फुनाय होनोब्ला जोंना बे गोबां रोखोमनि गायनाय फुनाय दोङो। गायनाय फुनाय दोङो जे जों मोनबोगोन माबा ओ नोंथां बुंलांबाय मोजाङैनो फुरमायलांदों नोंथाङाबो आं मिथिखागौ बिखो। जोंना नोंथाङा बुंनांदों आङो ओ जे गय बागान। गय बागान साहा बागान बेखौ नोंथाङा बुंलादों। नोंथांसिम सों बुंनो सानो दे बे गय बागान आरो साहा बागाना मोननै रोखोमनि गायनाय फुनाय थायो गायनाय फुनाय होनोब्ला खानाय एबा हाननो थायो। जोङो आलादायै ग'यै फै-फैयोबा जोंना प्रफिटआ एसे बिसियानो जायो नाथाय खम खम समा खम नङा बिसि समाव जोंहा प्रफिटआ गोजान जायो जोङो बुंनो थाङोबा ओ बिगासे बिगासे माइआव जोंना मोनगोन नोङो नोंथाङा उम खमसे खम मोनगोन हात लाख आत लाख नाथाय आलादायै फैबा जोङो ओ साफ्लायै फैबा जोंना फुरा बोसोर नाङा बोसोराव जोङो खेबनै फ्रा खेबथामहालागै जोङो साबलाइखौ खानो हागोन नाथाय प्रफिटआ खम खमैनो फैगोन नाथाय जों बेनिफ्राय आलादायै पारस सोमनोबो हागोन जोङो खिन्थु जोंनाव ओ गय होनोब्ला गया प्रफिटआबो गोजो नाथाय जोंहा बोसोराव खेबसेल' जायो। आरो बिसिङो साया सा-साबिलाइ होनोबा जोंहा प्रफिटआ खम एसे खम नाथाय जोंना गोबां समनि थाखाय जायो बेयो‌। गोबां बुंनो थाङोब्ला जोंना सा बागाना एसे दोङो खिन्थु नाथाय नोङो साहा बागानाव एसे समखौ बांहोनांगोन। नोंथाङा आंखौ बुजिबासो जानो उम आरो जोंनाव बे फैगोन सम जेरै जे दायो गिसि खेथि बा गिसिखेथिखौ माइफोरनिफ्राय बुंलांदों ना नोंथां? ना? बै गिसि खेथिखौ मावखांबाय जेनेबा जोंनिथिंजाय जाखाबाय जेनेबा सानि खोथाया आलादा जायो जे सायाव सम थाया। सम थाया होनोब्ला नोङो एसे ओ साहाखौ देरनाय नुबानो नों खानो हागोन एबा नोंखौ नोङो बे साहा बिलाइ बागानखौ ओ माबाखौ फाननो हागोन ओं आरो गोबां रोखोमनि हाबाखौ जों नुनो मोनगोन आरो गय फै होनोबा गयाव नोङो बारा टाइमबो होनाङा नोङो जेबो सारनो नाङा बेयाव नों खेबसे गया देरबोला नोङो जेनेबा बोसोर हात बोसोर हात बोसोरनिफ्राय नोंहा प्रफिटआनो प्रफिट प्रफिटआनोप्रफिट थानबाय थानो जोंनि हाजो ओन सोल नालाय नोंसोरना हाजो ओनसोल नालाय बेखौ आं गगोम मोजाङैनो मिथिनो मोनो जे मोनसे रोखोमनि मोनसे कनभारसेसनाव आं नुनो मोनो। जे बियाव प्रफिटा नाथाय सम नाङो सम नाङो आं बुंनाय बायदिबा गासि बुस्थुवावबो सम नाङो जेराव प्रफिट दा बैसो जानो थाखाय समा सम बेसे नाङो बेखौ आं उन्दै समनिफ्रायनो नुनो मोनदों उन्दै समनिफ्राय नुनो मोनो आरो बुंनो थांबा एक्सपिरियेन्सबो मोनदों जे आं आंहा बेयाव आरायस' बिघा मोनसे मबा रोखोमनि माबा दोङो आ माबा मा होनोमोन बागान दोङो आरायस' बिघा देरस' बिघा सरि बिघा मोनसे बागान दोङो गय बागान बेयाव आं खमसे खम आसि हाजा आसि लाखसिम माबायो मा होनोमोन मोनो बोसोराव बोसोराव माने खेबसे माबायाव खिन्थु नों बियाव मासनि बोसोरनि मोनसे माबा थायो बेयाव मा होनोमोन इनभेस्टमेन्ट थायो आरोना हात बोसोरनि आरो उननि समाव जानो हागौ जोंहा बेयो बाराय लांनोबो हागौ नाथाय जोङो नुनो मोनबोनाय बायदि जोंहा एसे खम जाबावो माबानिफ्राय खिन्थु जोङो मिथिनाय बायदिब्ला जोंहा बे गासिबो एसे खम खम होनोब्ला बागानाव जेरै फार्टिलाइजार होनोबा हासार हारि होनो नाङोबा बिसोरनिफ्राय खम जायो जोंनिया खिन्थु बांसिन जोङो प्रफिटखौ बांसिन नुनो मोनो बहुद बिसि प्रफिट नुनो मोनो जोङो माबानि बिथोराव मा होनोमोन उम बे माबानो जों बांसिन बुहुत प्रफिटखौ जोङो नुनो मोनो नोंथाङा मिथिखागौ सानो नोंथांआ खोनादोंना आं मा बुंदों औ आरो सरि सरि औ आरो जों गोबां रोखोमनि माबा दोङो जों आरो फिथाइ सामथाइनि गोबां रो खोमनि जोङो फिथाइ सामथाइखौ जों हाजोआव गायलायनो नाङा जोङो डाइरेक्ट खानानै मोननाय बे रोखोमनि फिथाइ सामथाइ दोङो जे नेचारानो जोंखौ रज' होखानाय मोनसे फिथाइ सामथाइ बेखौ नुनो मोनबोदों आरोना आं उन्दै समनिफ्रायनो नोंथां